नोथां अ नोंथांजों आङो बर'फोरनि गाननाय-जोमनायनि बागै एसे रायज्लायनो सानदोंमोन रायलायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
आदसा दे होमबा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन ना
औ हागोन जोंनाथ' ओ बर' न'नि गाननाय-जोमनाय होनोब्ला गिबियावनो ओ गिबियावनो आइजोफोरना जाहैबाय दख'ना ओ फास्रा ब्लाउस औ आरो बेनि अनगायैबो जोंना हौवाफोरना गामसा, गेन्जि गस्ला एबा आर'नाइ फालि बेफोरखौ जोङो गानो
औ
औ जोंना दा ओ आर'नाइ फालिखौ जोङो बर'फोरनि गाननाय ओ एबा लानायल' होनोब्ला जोङो ओ जबोद गोरोन्थि जागोन मानो होननानै जोङोब्ला बे जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे नेरसोनथि होननानैबो जोङो सानना लानो हायो
औ-औ नंगौ
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा बर' दख'नाखौ माबोरै ओ बानायो बेखौ एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ जेनेबा जोंनि बर'-बर' हारिनि गाननाय जोमनाय जेनेबा दख'ना जाहैबाय फास्रा टावनो आइजोफोरनिया नंआ होनबा नोंथां
औव नंगौ
औ आरो आरो जोंनि हौवाफोरनिया थ' गामसा जाहैबाय
औ
बेनि उनाव आर'नाइ थाबाय
औ
बेफोरखौ बानाय माबायदि बानायो होनब्ला जोंथ' दा ओ बेफोरखौ आइजोफोरासो बांसिनानो बानायो नालाय ओ बेफोर बेफोरखौ बिसोर बांसिन मिथियो थेवबो आं एसे फोरमायना होनसै नोंथांनिसिम अ जोङो बे दख'नाखौ बानायनो थाखाय जोंनो माने हिसान सालि नांगोन मोनसे
औ नंगौ
लोगोसेयैनो जोंनो खुन्दुंबो नांगोन दानाय खुन्दुं दानाय जेनेबा हि
नंगौ नोंथां
बेखौ बेखौथ' जोङो बेखौ माने दखाननिफाय बा गलानिफाय बायनानै लाबो होमबा नङा होमबा ओ जेनेबा जायबा बे दख'नाखौ दागोन माने न'आव सि दाग्रा आइजोफोरा बायनानै लाबो बेनि उनाव बे खौ हिसानखौ बिसोरो सोंनानै माने जेथेखौ सेफायग्रोना लायो आरो ना जेनेबा सो थायो नालाय बे हेबनानै फायनाय जायो माने खुन्दुङा
नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो बिसोरो सानसेबा साननै लायो आरोना बिसोरनो जेथो सेफायनाया माने थाब जाया माने बे जेथो सेफायनाया
औ
बिसोर बेखायनो बेयाव बेसे टायेम लायो बेनि उनाव बिसोरो जेथो सेफायखांनानै माने हिसानसालियाव माने लांनानै मोजाङै माने बहायो माने बि हिखौ
औ नंगौ
बेनि उनाव दानाय जायो आरोना बेयावनो हिसानावनो माने बिसोरो माने आखाइजोंनो आगरबो एरफालांखायो माने दानायजों लोगोसे औ बेबायदिनो आर'नाइखोबो बिदिनो आगर एरनानै बानायनाय जायो आरोना नावनो बेबायदिनो औ जे- जेनेबा जोंना दखाना थाबाय। दख'ना ओमफाय गामसाबो गाम खौथ' बिदिनो मोनसे आयदाजोंनो बानायनाय जायो नङा होमबा बे हिसानजोंनो फालिबो थाहैबाय जा जोंनि बर'नियाथ' गामसा आर'नाइ बेनो जाहैबाय नङा होमबा? बे दखना औ आरो बिहु फालिबो दायो दिस खिन्थु जोंनिया माने बर'फोरनिया बेल' आरोना ओमफ्राय दख'ना आर'नाइ बे गामसा खिनिया बेखिनिखौल' माने जोंनि बर'नि होननानै मानिना लानाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो आर'नायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे बुहुत गिदिर सिनायथि नङा होमबा। बियो जोमग्रा माने लाग्रा। फास्रा
औ नंगौ।
बर' बर'नि फास्रा होनना सिनायथि मोनहो मोन मोन्नाय बर बर' बर'नि फारास्रा होनना मोननाय जायो आरोना बे आर'नाइफोराबा माने बर' होननाबो सिनाय हानाय जाखायो मानसिखो मानसिखौ
औ नंगौ
बिदिनो जोङो दख'ना होनब्ला दख'ना बिदन दख'ना मेख्ला बिदिनो गानो जायो आरोना ओमफ्राय जोङो बेे दख'नाखौ माने दख'ना एबा गामसा आर'नाइ बेफोरबायदि गाननायखो माने जोङो मोनसे फोरबो दोङो जोंहा बैसागु फोरबो नङा होमबा नोंथां फोरबोआव माने जों गासिबो बर' बर'फोरा माने बे फोरबोखौ खुङो नालाय ओमफ्राय बे फोरबोआव माने गासिबो जों बर'फोरा बे जोंनि जोमग्रा एबा जोंनि बर' हारिनि दख'ना एबा गामसा आर'नाइ बेफोरखौ लानानै जोङो माने बे फोरबोआव गासिबो रंजायो माने बैसागोखौ नङा होमबा
औ नंगौ
औ
बिदिनोहाय जोंना औ नोंथां बुंलायनाय
अ बिदिनो जोंहा बैसागो फोरबोआव बिदिनो गासैबो रंजालायो आरोना बिदिनो बेफोर द्रेसखौ गाननानै माने जोंनि बर'नि सिनायथिखौ ला खियो आरोना हारिमु हारिमुखौ जोङो गाजा गोम जायै माने बिदिनो खुंलांनानै जोंनि बर'नि सिनायथखौ ला खियो आरोना
औ नंगौ बिदिनो जोंना ओ गाननाय जोमनाय होनबा ओ गोदो एबा दानि मुगायाव जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जेरैहाय जोंहा गोदोनि आइजो फोरा बांसिन सुबुं गोदोनि गासिबो आइजोफोरानो जोंना ओ गामसा दानाय एबा दखना दानाय बेफोरखौ रोंजोबोमोन आरो गावबा गावनो दानानै गावब गावनो गानोमोन नाथाय जोंहा बेनि उल्थायै दानि सुबुंफोरा दानि सुबुंफोरनि न'खर न'खर न'खरजों बारा हिसानसालिखौनो नुनो मोना एबा खम बिबांनि नुनो मोननाय जालांबाय थिग बेबायदिनो दानि सुबुंफोराहाय जोंना बांसिन मेसिनजों दानाय बायदिखौसो बायनानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनसै
औ औ नंगौ
औ ओमफ्राय जोंना गोदोनि गोदोनि सुबुं एबा गोदोनि आबै आबौमोना लेखा फरा रोङियावबो रोङाब्लाबो जेन जोंनो दख'ना एबा जोंनि फालिखौ दानायखौ जोंनो फोरोंलांदों एबा बर' आइजोफोरनो फोरोंलांदों बेखौबो जोङो जोबोर गोग्गाथावना बा बाथ्रा होननानै जोङो सानना लानांगोन
औ औ नंगौ नोंथां
दानि सुबुंफोराथ' जोंना गोबां लेखा फरा रोंगौ नाथाय जोंना दा बेनि उल्थाखौसो जालांनो मोनबाय नुनो मोनबाय जोङो जेरै दा लेखा फरा रोंनानै जोंना हिसान दानाय बायदिसिनाखौ रावबो गोबां आइजो फोरानो सोलोङा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बिदिनोहाय औ बिदिनोहाय जोंहा गोदो बर' आइजोफोरा गोबां आइजोफोरानो जोंना बे बर'नि गानग्रा जोमग्राखौ लानानैनो गोबां न'खर सालायोमोन जेरै बाजारफोराव फाननानै गावनो दानानै गावनो फाननानै एबा गुबुनखौ फाननो हरनानैबो हरनानैब्लाबो गावनि न'खरखौ एबा गावखौ जोङो राङारि बिथिङाव जोबोर हेफाजाब होयोमोन नाथाय जोंहा दा बिदि जि दाना फाननायखौ जोङो बर' आइजोखौ बारा नुनो मोनला
औ
औ
नंगौ दा नों बुंनायाबो सैथो
औ बिदिनोहाय जोंना सल'बो दङ गोदोनि आसागि बैसागि मोननि बिसोरबो जोंना गोबां जि दानानै गावनि जिउखौ गोबां गावनि जिउ खुंनायखौ गोबां राङारि बिथिङावनो हेफाजाब होलांनाय बिदिनो जोंना बिसोरो गोबां रोखोमनि आगर हेबनायखौ जोङो खोनानो मोनदों जेरैहाय जोंहा बिसोरो सि दाबाय थानाय समायाव खा थिजों माबा मासे दाउ एबा सिखिरि बिरलाङोब्ला जों बेखौनो बिसोरो बेखौनो नायनानैहाय थाबनो आगराव एरखाङो आरो बेजों लोगोसे गोबां हाजो आगर बायदिसिना आगरफोरखौ बिसोरो आरो जोंनो सोलोंलांनायखौ जोङो मोनथिना मोनो।
औ
औ बिदिनोहाय जोंहा
बिदिनो जोंनि बर'फोराबोथ'
औ। औ बुंलाय नोंथां।
दानियाथ' बिदिनो बहुद। हिसान थिलिखौथ' नुनो मोनलायानो दे फ्रायानो। जोंनि गामि ओनसोलावफोरावबो आगोल। दंमोन नाथाय दा आरो गैला आगोलनि गोदो गोदायनि आबै आबै आबौमोनथ' रुंसारि जालांबायानो बेनिखाय ओंखायनो बेफोरखौबो नुनो मोनला। बिसोर थानायावलाय दङमोन माने।
नंगौ नोंथां।
औ।
जोंना बिदिनो दख'नाफोरावबो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ जोङो एरखांनायखौ नुनो मोनो बेनिनो मोननैसो आगरनि मुंखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
अ आंथ' बिदि आगरनि मुंफोरखौ आं गोसोआव गैथ'वा दे।
औ औ होनोमबा आं नोंथांनिसिम मोननैसो। आगरखौ फोरमायना होनि।
औ औ हागोन दे नोंथाङा फोरमायना होदो।
बिदिनो जोंना दिंखिया बिलाइ आगर, हाजो आगर। दाउ बिरनाय आगर बिबार आगर बेफोरबायदि आगरफोरखौ जोङो मिथिना मोनो आरो नाथाय जोङो गासैबो आगरफोरखौ मोनथिजोबा मानो होनोब्ला जोंबो बेफोर आगरखौ माने जों हौवा माहारि फोर बारा मिथिया बेखौ आइजो माहारिफोरा बांसिन मिथि मिथियो आरो जाय बा सि दाग्रा बिसोरो गोबांखौनो मिथियो बेखौ जोङो मिथिना मोनगोन।
औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय। आांजों रायज्लायनो मोननानै गोबां मोनथियै बाथ्राखौनो आङो मोनथिनो मोनबाय बिदिब्ला गोजोन्थों थां।
औ नोंथां।
औ।